नोंथां हेलौ नोंथां।
हेलौ औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दोनथयो नामा नोंथां?
औ औ ओरैनो दङ।
ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों जों एसे बरनि हारिनि बैसागुनि सोमोन्दै दै एसे सावरायनानै खल हरनाय जाबाय नोंथां नोंथांनियाव आङो। ओ नोंथाङानो बि बिदिब्ला बैसागुनि सो सोमोन्दै एसे सुंदुै फोरमायना होग्रोदो नामा नोंथां?
औ औ जोंथ ओरैबो मिथिखायो ओ बैसागुखौ जोङो गिबियावनो सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो। आ बे सानखालि माने आ मानसिनि बेसादखौ खालामनाय जाया बे मा होनो गिदिर सानखाालिबा सैत्र दाननि जोबथि सानाव माने मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो। माने मोसौनि बैसागु होनोब्ला जोङो मोसौखौ गोदान बोसोरनि गोदान दिरुं बा गोदान खुन्थिया बिदि ओ गोदान होनाय आरो आरो मोसौखौ थुखैनाय बेफोर बायदि दा बे मोसौ थुखैनायावबो माने गोबां नेम खान्थिफोर दं आरो। ओ बे नेम खान्थिफोरा जाहैबाय माने ओ लाव फान्थाव बेफोरनि माला माला बानायनानै मोसौखौ गानहोनाय आरो ओ मोसौ खौ मोसौखौ माने मोसौनि दिरुंखौ दिरुं गोजामखौ गारनानै गोदान होनाय खुन्थिया गोदान होनाय आरो न दै
औ